खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय
ओ आंबो खोनादों दे
औ
हागोनना
औ नोंथां हागोन दे
अ माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों
औ-औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय ओ बैसागु आरोना
औ-औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बैसागु आयदानि सायाव फं माने जागायग्रोना होदो
औ-औ बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बैसागुआ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो आरो ना बेनो जाहैबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा जोङो मोसौ औ बुंनो थाङोबा जोङो मोसौ बैसागुखौ माबोरै फालियो इखौ आङो नोंथांनो खोन्थानोसै मोसौ ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ बिदिनो बैसागु जायैनि सिगां सानसे सिगां जोङो बेखौ ओ मो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना औ
औ-औ नंगौ नोंथां
जोबथा सानखालि बेखौ फालिनाय जायो आरोना
औ-औ
आरो जोङो बेखौ फालिनो थाखाय जोंनो मैगं बिदिनो बायदिसिना नांगौ आरोना बेखौ जोङो मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां बेखौ जोङो ओ नागिरना दोनो एबा जोङो बेखौ बिदिनो फुंफोरावनो नागिरना दोनो
औ-औ बुथुमग्रोना औ सानसे आगोलावनो माने
औ बुथुमना दोनो आरोना ओ-औ बिदिनो ओमफ्राय आरो जोङो जेला मोसौ थुखैनाय खालि जोङो बेखौ फुङावनो जोङो दुगैस्रनानै जोङो बिदिनो औवा‌ सौवा दानना लानानै ओमफ्राय जोङो बे मैगं खौ जोङो हायो आरोना बे मैगङानो जाहैबाय लाव औ लाव फान्थाव ओमफ्राय औ
बिदिनो मोखना फिथाइ हालदै औ पानेलावबो औ
औ-औ ओमफाय दिग्लि लावथि ना मा होनो बेखौबो माबानाय जायो आरो
औ-औ नंगौ नोंथां दिगलि लावथि औ माने बे खौ मोसौ खैनायाव नांगौ जायो बे लावथिखौ माने बे लावथिजोंनो मोसौखौ बुनाय जायोना औ
औ औ नंगौ बेखौनो जोङो इदिनो जोङो बेफोरखौ मोसौ थुखैनायाव नांगो जाखायो नालाय जों इखोनो सानसे सिगां बु बुथुमना लायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो बिदिनो जोङो मैगंफोरखो फिसा फिसा हाना लाबाय फिसा फिसा हाना लानानै ओ जोङो बिखौ बिदिनो औवानि माबा बानायो आरोना जोङो फिसा फिसा बिदिनो ओ माला सुनो थाखाय जोङो औवाखौ बिदि हाना लाग्रोयो आरोना फिसा फिसानो औ औ औ औ आरो बिदि बिदिनो जोङो इखौ फिसा फिसा बिदिनो माला सुबाय सुनानै जोङो बेखौ मोसौनो गानहोयो आरो बेखौ बिदिनो खाना दोननाय जायो आरोना
औ बाथौआव बिदिनो न'फोराव बिदिनो माने उखुमाव उखुमाव थुनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ ओमफ्राय आरो बिदिनो जोंहा ओ मोसौनोबो फोथा फोननाय जायो आरोना बिदिनो हांगार हांगारजों थाव गोथां बिदि लगायनानै मोसौनि मोदोमाव जोङो फोथा फोननाय जायो आरोना बिखौबो जोङो बिदिनो औवानि औ औ औवा थरथाम औ औवा थरथाम बिदिनो बानायनानै जोङो बेखौ बिदिनो हांगारजों लगायनानै मो मोसौनि मोदोमाव फोननाय जायो आरोना आरो जोङो बेखौ औ मोसौखो जोङो बिदिनो गोजान आरोना जेब्ला जेरै जोंनि दंग' नङाबा दैमाफोराव जोङो इखौ मोसौखौ थुखैनो लाङो आरोना थुखैनो लांनायाव जोंहा बिदिनो मोसौखौ जेब्ला थुखैनो लाङो जोङो बिदिनो बे मैगंफोरखौ जोङो मोसौनि मोदोमाव सारै सारै होयो आरोना ओमफ्राय जोंहा बेयाव
नि मोदोमाव सारना होनानै बिदिनो माने दैग्लिलावथिखौ बुज्राव बुज्राव होनाय जायो मोसौनि मोदोमावहाय
औ नंगौ बेयाव आरो जोंहा मोनसे बुस्थुबो होयो आरोना बेनो जाहैबाय मा होनगोन बेखौ सौराय सौराय होनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
औ सौराइखौ होनाय जायो आरो बिदिनो सौरायखौबो जोङो मैगंजोंनो जमा इदिनो ओ मिक्स खालामना लानानै जोङो बेखौ मोसौनाव सारो आरो ना ओमफ्राय आरो जोङो बेखौ दैमायाव औ ओं बिदिनो जोंहा बिदिनो मोसौखौ बिदिनो थुखैनो लांनानै जोङो बेखौ दिगलि लावथिजों जोङो एसे एसे बुस्रानानै इयावबो मोनसे मेथाइ खननाय जायो आरोना सिगांनि दिनावलाय
औ लावखारफोरा माने मोसौ थुखैनाय
औ नंगौ
दिमोन
उ नंगौ थुखैनानै बिदिनो मेथाइबो औ औ औ बे मेथाइआनो जाहैबाय आरो ना बिदिनो राव जा फान्थाव जा बिदि मेथाइ दं दे मोनसे बेखौनो खनोन आरो ना गोदोबो आरो। दाबो बिदिनो खनबोयो आरोना औ।
औ औ नंगौ नों थारमाने गोदायनिफ्रायनो सो बाय थ थानाय नालाय बेखायनो बेखौ माने दासिमबो जोङो बे मेथाइखौ माने मोसौ थुयो। बाहायबोबाय थानाय बा खनबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादों नोंथां।
ओमफ्राय आरो जोंहा बिनो मोसौखौ खोनादों आङो नोो खोनादोंला।
औ औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा औ बिदिनो जोंहा मोसौखौ बिदिनो। दुब्लि एबा बिदिनो जेराव हाग्रा दङ बेयाव जोङो बिसोरखौ। गांसो जानो थाखाय हगारना दोननाय जायो आरो ना ओमफफ्राय आरो जों औ। औ औ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बेलासे समाव जेब्ला। मोनाबिलि जायो मोसौखौ लाबोनानै जोंहा बिदिनो हलिसिम लाबोना दोननानै। बेयाव जोङो गयखौ मोजाङै साफा स खालामनानै जोंनियावे फुजा होयो। फुजा होनाय जयाव मोसौनो मोनसे दिरुं गोदानबो खाना होनाय जायो आरो ना।
औ फाखा गोदान फाखाजों माने मोसौखौ बे दिनखालि माने। मोनाबिलियाव माने गोदान भागा बावनानै माने मोसौखौ गोदान फागाजों जों खानायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो ना आरो माने। बे मोसौ थुखैनाय सानखालि बा सैथो दाननि जोबथा सानखालि माने जोङो गोखा गोखै। ओंख्रि बा भाजा जानाय बेखौ जोङो माने नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेवहाय माने जोङो गोखा गोखैनि मुङाव बिदिनो जेरै नसि नोरसिन बिलाइ बि बि फा मि बि बिदिनो सोरबा खायसेया दाउजों आरो लोगोसेनो' अमाजों बेफोरबायदि आरो खायसेया ओै गोजा जों। संनानै एवनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथांा माने बेखौ लायोब्ला लायनो। जोंहा जेबो बेराम आजार जाया माने
औ।
गोदान बोसोरनि मुङाव माने बेखौ जायोब्ला थाथों बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनथो औ बेमार आजार दा ज थों बिदि साननानै माने जोङो फोथायनानै बेखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबोथ' जाफेरखाबाय जानांगौनाा बेखौ गोखा गोखै जिहेथु मैगंखौ।
औ जाबाय औ औ जाबाय।
औ औ दा बिदिनो माने जोङो बेखौ बारहोहर बि अ नाय मानसि बसाग थि खालार जायो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा बुंना होलायदो
अ जोंहा बिदिनो। खा खाला खालिथ' जोंहा मोसाया नङा होमबा जोंहा बेयाव। बिदिनो थौगि सगि होयो बाथौआव खुलुमो। बिनि थाखायनो जोंहा एसे खालि मोसानाय जायो आरोोना औ ओमफ्राय खालि जोंहा बिदिनो फुङावनो। सिखारनानै दुगैस्र'नानै बिदिनो बाथौआव थगि सगि होनाय जायो। आरो जोङो बे खालिबो जोङो गिदिर मानसिफोरखौ बोर लायो। बोर लायो आरो ना गिदिर मानसिफोरनिफ्राय जोङो।
औ औ माने उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो गेदेरा माने उन्दैखौ बिदिनो। अननाय होयो बा बोर सस्रियो बेफोरबायदि माने जोङो गोदो गोदायनिफ्राय। ओमफ्रायनो माने बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ बा हुदाखौ जोङो फालिबोनाय। बेखौ नुनो मोनो आरोोना बेखायनो बेखौ जोङो दासिमबो फालिबाय थायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ बिदिनो जोंहा से खालि ओ बिदिनो ओ गासिबो आलासिफोर फैनानै जमा होनो मोनसे बिदिनो फेमिलि जेन'बा ओ मोनसे लावखार ओंखाम जायो आरो ना।
ज'यै न'खरनि औ न'खरनि जयै माने बिदिनो ओ न'खराव बिदिनो गासैबो फैनानै बिदिनो बोर लालायनानै बोर सास्रि ना बिदिनो माने जयै जोङो ओंखाम बा बिदिनो जयै ज्लाय नांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
आरो बे से खालारनि अखानायै बा बेनि माने बेनि उनाव जोङो माने मानसिनि गुबै बैसागु बा गुबै रंजानाया जायो जे नोंथां माने बे रंजा जानायाव जोङो माने बिदिनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो नै खालारनिफ्राय रंजानाय जायो नालाय नै खालार खालि जोंहा माने गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासिबो माने ज' ज'यै ओंखारलायनानै मा होनो ओ गामिनि अनगायैबो माने गुबुन गामियाव जोंङो मागिनो थांनाय बा बैसागो मोसानो थांनाय जों नुनो मोना नोंथां बेह जों बैसाग मोसा गोमोसानो थांनायाव बिदिनो जेरै हिनजावफोराथ' दख'ना गोमो बा दखना दखना बिदनखौ गाननाय जों नुनो मोनो बिदिनो ब्लाउस गो्जा मैगाम फास्रा बिदिनो आर'नाइ आर'नाइनि बेलायाव बुं
आरो
बुंनो थाङोब्ला गोजा गोज गोबां गाबनि आर'नाइ आरो बे माने गोबां रोखोमनि ओ आगर जोंनि एरनाय जोंनि बर' ओ आइजोफोर दानाय जेरै ओ थारौ मेगन मुफुर आगान बिदिनो
औ औ
दिं आगर हाजो आगर बायदि आगरफोरखौ माने जोंहाय
औ
गुफारो दा हौवाफोरनि थाखाय आरो बेजों आर'नाइ फारि फालि ओ फावरि खानाय जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो बिनि अन मोसानायाव जों गाननाय जोमनायजों नं जाया आरो मोसानायजोंबो जों रंजा बेहाय जों दामनाय देनायबो थानांगोन। बेजों लोगोसे मेथाइ खननायबो थानांगोन दा नोंथां दामनाय देनायनि बेलायाव जोंङो बुंनो थांङोब्ला माने ओ जोंनि बर'नि गुबै दामनाय बा गाहाय दामनाय होनना बुंनो थाङोबा जोंङो जेरै खाम सिफुं फुं जथा सेरजा जाबस्रिं बे माने गुबै बा गाहाय दामग्रा आरोना जोंनि बर'नि बेखौ नांथारगोन जों बे नंङाब्ला माने जोंना औ मोसानाय बा दामनाय देनाय गैयाब्ला माने जोंहा जाया। आरो बे दामनाय मोसानायजोंल' जोंनिया मोसानाय रंजानाय जाया बेजों लोगोसे जोंहा माने मा मेथाइ जायखौ बुंङो मेथाइ बे मेथाइखौबो माने जोंनो नांगोन मेथाइनि बेलायाव दा बुंनो थांङोब्ला दानियाथ' गोबां रोखोमनि जेरै गोदान गोदान मेथाइ बेफोरखौ जों नु नाथाय जोंहा गोदोनि समावहाय माने बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय बा एदावलायनाय बिहाव बिखुनजो ओ बिदिनो जेनेबा बिहामजो बिहाव बिदिनो ओ आरो ओ बिबोनां बिबाजै बिदिनो बिबाजै बिबोनां बिदिनो जंखायलायनाय मेथाइ गोबां रोखोमनि मेथाइ खौ जोङो नुनो मोनोन आरोना बेफोरखौ माने जोङो खनानै जोङो औ औ औ नंगौ नोंथां रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो गोदोनि समावथ' जोङो बिदिनो ओ दामनाय देनाय गावनि खुगाजों खननाय रोजाबनायखौ नुनो मोनोमोन बिदिनो रं जानायखौ नाथाय दानि दिनाव बा आथिलनि मुगायाव जोङो मा औ बेफोरखौ
बिदिखो नुनो थांला आरो ना
ओ बेफोरजों मोसानाय दानि गोदान मुगायाव माने जोङो जेरै डेक बुंङो बक्स बेजों मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथा
ने गोदो